हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादो ना नोंथाङा अ खोनादो दे नोंथां। ओ नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ।
औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङो।
अ आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खामगासिनो दं।
औ आं खोनादों नोंनिखौ औ नोंथाङा मा खामगासिनो दङ।
आं ओरैनो दं नों
आंबो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङा फ्रिबा नोंथाङा फ्रि दा।
औ फ्रि।
औ नोंथाङा फ्रिबालाय नोंथांजों आङो माने। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोना नोंथां सावरायजागोन ना।
औ औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औ माने आं नोंथांजोंहाय फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै।
औ।
औ औ फिथाइ सामथाय होनोब्लाथ जोङो मोनथिखायो नङा होमबाला नों थां फिथाइ सामथाइखौ जोङो जोंनि न' आरो जोङो जों जोङो।
आरो जोङो।
जोंनि बाज्लानि बाजारफोराव जोङो फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो ओ जोङो। फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोबोला जोंनि देहायाव नांगौ जानाय गोबां माने भिटामिन्स। बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि भिटामिन्सफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां। आरो लोगोसे जोङो ओ। औ फिथाइ सामथायाइथ' जेनेबा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङोजेरैहाय आ‌ आपेल आंगुर नारें नारें खमला नारें खाजि ना ओ बेबायाददिनो लिसु थाइजौ थालिर लिसि गुर जलफाय ओ
बिदिनो जाम्बु बेबायदिनो माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोर दङ नङा होमबा नोंथां। जोङो जोङो माखासे फिथाइफोरखौ जोङो जों जोंनि न'फोरावबो मोन हायो जेरैहाय न'फोराव मोन मोननाय फिथाइफोरानो खानथाल थाइजौ जलफाय लिचु प्लाम नारें कमला नारें खाजि ओ आनारस बेफोरखौ जोङो न'आव मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो जोंनि न'आव न' मोननि बा बेलेग गोजान जागाफोरनिफ्राय साप्लाय जानाय बे बेफोरबायदि फिथाइफोरानो जाहै आमलाइ आपेल आंगुर
आपे
बेबायदिनो आरो किवि एबा खाद' बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो न' फोराव गायनानैथ' मोनजाया नङा होमबा जोङो बाजारफोरावसो बायनानै जानो गोनां जायो आरो औ आरो जोङो ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोबोब्लाथ' जोङो गोबां भिटामिन्सफोरखौ मोननो हायो जेरै बेहाय जोङो नारें आसार फोरनिफ्राय जोङो भिटामिन सिफोरखौ मोननो हायो जायखौ जायो जोंनि देहायाव जानो नां मास ए ओ बिरफोरा जेनेबा गायो नङा होमबा बेफोरबायदिफोरखौ जायोबोला आरो लोगोसे जोङो नै आसुगुर बे नारें खाजिफोरनिफ्राय माने गोबां ओ प्रडाक्सफोरखौ बानायनायफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा जेरै नाथाय जोङो मोखाङाव लाग्रा क्रिम फेसवास लिपस्टिक बेफोरखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ औ आरो जोङो ओ आरो आं नोंथां थांनो फोरमायनोसै जोङो ओ फिथाइ सामथे ओ माबादियै माबोरै जों फिथाइ सामथाइखौहाय ओ आबाद खालामनानैहाय माबोरै जोङो रां खौ खामायनो हायो आङो नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै आरोना नोंथां ओ जोङो
औ औ फोरमायना होजागोनदे नोंथां
ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो आबाद खालामोथाय जेनेबा दायो दैजलां दाथ' जोङो नै मोननो हायो नारें औ नारें खाजिनि आबाद मावनानैहाय आरो लोगोसे वाटारमेलन जेखौ जोङो टारबुस होननानै बुङो आरो लोगोसे जोङो दायोहाय दैज्लां बोथोराव जोङो ओ ड्रागन फिथाइफोरखौबो जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोङो दायो खुसेरनि आबाद बो जोङो नुनो मोनो जायफोर नायनाय दा दायोथ' जेनेबा द्रागन फिथाइयाथ' जेनेबा जोबोद बेसेन गोसा नङा होमबा जोङो ओ थाइसे बाहायनि यावनो जेनेबा जोबोद बेसेन गोसा बेफोरखौ जुदि
औ
न'खर जुदि फांसे बा फांनै बेफोरबायदि जुदि जोङो गायनानै लायोब्ला जोङो बाज फोरावहाय बायाबाबो जानो बायाबो बाय नोंथां आरो दसे बाजारफोरनिख्रुइ न'फोराव न'फोराव गायनानै जानाया साबसिनमान जों बायनानै जायोब्ला बारा फैयो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो न'नियाथ' जेनेबा बेफोरबायदि केमिकेल्स गैया बिनिखायनो जोङो न'फोर
औ
न' फोरावहाय न' जायोबोला मोजां जायो आरोना आरो लोगोसे जोङो गोबां बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जुदि आबाद खालामनानैहाय बाजारफोराव जुदि जोङो फानोबोला जोङो गोबां रांफोरखौ खामायनो हायो आरो बेफोर रांफोरा जोंनि खुंनायावहाय जोंनि फरायनायफोरावहाय हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां आरो ओ औ औ बेबादिनो जुदि जोङो ओ ड्रागन फिथाइफोरखौ बा व टार मेलनफोरखौ जुदि जोङो आबाद आबाद खालामोबाथाय बाजारफ्राव फानहैयोबाथाय गोबां रांफोरखौ मोननो हायो। मानो होनबोला बेफोरो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरा जोबोद बेसेन गोसा नङा होमबा? आरो लोगोसे जोङो दालिम फिथाइफोरखौ जुदि जोङो जायोब्लाथाय जोंनि देहायाव गोबां नांगौ जानाय जुदि थैफोर गैयाब्ला न जोंखौ डाक्टरफोरा साजेस्ट खालामो नङा होमबा दालि फिथाइफोरखौ जानोबा द्रागन फिथाइफोरखौ जानो औ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो थिब फोरखौबो मोननो हायो जाय जोंनि देहायाव नांगौ जानानै दङ। जोङो बेफोरबायदिफोरखौ जोङो जोंनि देहायावहाय बाराय होनानै लानो हायो आरोना बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जुदि जों जायोबोला। जोंनि देहायाबो गोग्गोमैनो थायो आरो जोङो बेबायदिनो हेलडि जायो आरोना नोंथां। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बे
औ ओ फिथाइ सामथाइनि फिथाइ सामथाइ बुङोबाथ' जों जानायजों लोगोसे जों माखासे फिथाइफोरखौ जोङो जेनेबा आसार बानायनानै जानो हायो। जेरै गोखै फिथाइफोरखौनो जेनबा थाइजौ थाइजौ लेथु ओ आमलाइ आरो जलफाय बेफोरखौ बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो आसार बानायनानै जानो जानाय नुनो मोनो।
औ नंगौ।
आरो ओ माखासे जेनेबा बिदि गोखै फिथाइफोराव ज जोङो सि भिटामिनफोरखौ मोननो हायो।
औ औ नंगौ।
आरो आमलाय फिथाइावथ' थाइसे आमलााय फिथाइ थाइसेखौ जाबाथाय जेनेबा थाइबा थाइबा आपेलनि भिटामिन मोनो होननाय मिथिनो मोनो।
औ औ औ।
अब्ला जोंनि थाखाय जेनेबा फिथाइ माखासे फिथाइ सामथायाइफोरा जोबोर ओ गोबाङैनो जोंनो भिटामिन होयो। जायखौ जानानै जोंनि देहाफोरा ओ मोजाङैनो थायो।
औ
थालिर फिथाइफोराबो थालिर फिथाइफोराबो बिदिनो जोंनो ओ भिटामिन होयो आरो गोबां खामानियावनो बाहाय जायो थालिर फिथाइफोराबो ओ जेरै ओ ओ खायफा खायफा मुलि जानो थाखायबो जोंनो जोङो थालिर फिथाइखौ बाहायनो नाय जायो ओरैनो गोरान मुलिफोर जानो थाखाय
औ।
बिदिनो आरो कारजि कारजि फिथाइ बेफोरखौबो आसार बानायनाय जायो। कारजि फिथाइआबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथि। ओ उम मानो होनब्ला जेनेबा ओ जोंनि जि मोदोमाव ओ फेटस थायो बे खौ जों कारजि जाबाथाय जों एसे कन्ट्रलाव मोनो जोंनि ओ ओ जेनबा ओ गोबाङानो बिदि ना बेदर जाबाथाय माने ओ ना बेदरावथ' जोबोद मेजेम थायोना बे बेफोर मेजेमफोरखौ माने कारजि जाना होबाथाय माने कन्ट्रलाव लाखियो आरो ना कारजिया
औ औ औ।
आरो जेनबा माखासे ओ माखासे फिथाइ- सामथाइफोरानो जेनेबा बाहायनो जेनेबा जानाय टाइम बेफोरखौ मोजाङै जाबा मोजां आरो ओ बांद्राय जाबाबो हामि हामा जायो। ओ हमना ला जोङो ओ आनारसखौनो उदै खालियाव जाबाथाय जेरै जोंनि देहायाव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो आनारसा उदै खालिआव जाबाथाय।
नंगौ। औ नों-नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा फिथाइफोरनि मुंफोरखौ मिथियो?
ओ आंथ' थाइजौ, खान्थाल ओ आनारस लेथुखु, लेसु ओ सुमफ्राम दं बिदिनो गोबां माने हाया आरोना नोंथां मिथिनाया मिथिगौ। आरो जोंहानाव बिदिनो थाइजौ, सुमफ्राम, लेसु बे बेखिनिया दङो आरो। आरो गय फिथाइ बे दङ गय फिथाइखौबो मानसि मा गोबां मानसिफोरानो जायो जेनबा ओंखाम जाखांनानै साहा लोंखांनानै बिदि जानो जानाय जायो गय फिथाइखौबो
औ।
गयाबो फिथाइयावनो गोलैयो नालाय औ। ओ ओरैनो नोंथांलानि न'खराव जेनेबा न'आव मा मा फिथाइ- सामथाइफोर दं?
ओ जोंनि न'आवहाय जोंनि न'आव खान्थाल दोङो दालिम दोङो ड्रागन-ड्रागन फिथाइ ओ आरो जोंनिया जाहानि न'आवनो जेनेबा खेथिबो खालामनाय जायो नालाय दायो जाहानि न'आवहाय बे वाटारमेलननिबो खेथि खालामनाय जादोंमोन आरोना लोगोसे जाहानि न'आवहाय ओ ओ खुसेरबो दोङो आरो
औ।
औ बेबादिनो लिचिबो दोङो लिथिखुबो दोङो। आरो बे लिसु फिसा फिसाया मा होनोमोन बेखौ लिसु थाइख्राव। औ ओमफ्राय प्लाम दङ ओमफ्राय बिदिनो ज'लफायबो दङ ओमफ्राय थालिर बिफांबो दङ मानो होनबा न'आवहाय खेथि खालामनाय जायो नालाय बेनिखायनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोरा दङ आरोना नोंथां ओमफ्राय आङो आङो माने आङो बाहाय प्लाम फिथाइ आरो थाइजौ फिथाइ -खौ माने जोबोद जानो गोथाव मोनो आरो ना नोंथां। नोंथाङालाय माखौ जानो मोजां मोनसिनो?
आङो थाइजौखौदो लेसुखौदो जानो मोजां मोनो आरोना नोंथां।
अ अ ओ जोबोद मोजां। ओ नोंथांनिफ्राय खोनानानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां ओ दायो दिनै समयाबो जानानै फैबाय नोंथां माब्लाबा रायज्लायसिगोन दे।
औ दे नोंथां। नोंथांनिफ्रायबो मिथिना मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।